औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां
औ औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय जोङो मा टपिकनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां?
औ जानाय लोंनाय बा अनला खारैनि सायाव ओंख्रिनि सायावनो एसे सावरायदिनि नामा नोंथां?
रायलाय जागोन नोंथां
औ औ नोंथाङा अब्ला अनला खारैनि सायाव आंनो फंनैसो बाथ्रा मोनथिहोनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
औ दे अब्ला नोंथाङा फोरमायदो
आङो अनला ओंख्रि होनना बुङोबा जोङो अनला ओंख्रि गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि अनला होनोबा जोङो अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्राय माइरं खौ जोङो सोमना लाग्रोनानै
औ
खोनादोंना?
औ औ नोंथां
माइरंखौ जों सोमना लाग्रोयो सोमना लाग्रोनायनि उनाव जोङो एक घन्टा बा दुइ घन्टा ओ नै घन्टानि उनाव जोङो माइरङा रुयो
औ नोंथां
औ जोङो माइरंखौ सु खांना बेनिफ्राय उनाव जोङो मेसिनाव बा माबायाव अन खालामनानै लानानै जोङो अनला ओंख्रि बेखौ जोङो दै बा जोङो मा बेयाव अमा बेदर बा अमा बेदर दाउ बेदर बा दाउ बेदरखौ जोङो एवना लानानै लोगोसे दैखौ गुदुं खालामनानै जोङो अनलाखौ अनखौ अनला माने अनखौ होनाय जायो आरो अनला ओंख्रि संनोबा जोंहा खारैनि गोनांथि जायो
औ
खारै होनोबा जोंहा गोदोनि दिनाव न' न' गावबा गावबाव न'आवनो थालिर फस्लानिफ्राय जोङो खारै दिहुनना लानाय जायोमोन दानि जुगावथ' बांसिनानो सदा नै सदाखौसो जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङाबो मिथियोबा एसे फोरमायनानै होनो हागोन दे
औ ओ अनला खारै बुंबा अनला खारिया ओ लावलाव ओंख्रि जायखौ जानायाव जोङो जोबोद गोथाव ओ बेखौ जोङो बेदर बा बिदिनो औवा गाजा बायदिसिनाजोंबो जोङो संनानै जोङो जानो हायो बेनिफ्राय बेखौ बानायनाय प्रसेस दंब्ला जोङो गिबियावनो ओ जोङो जों माइरंखौ सुग्रोना लानानै दसे सम बे सुना लानाय जा दै बे सुनाय दैया जेन राननानै जे बे दै रानबाथाय जोंनि दा गोनोखो मुगानि जेरै ग्रेन्डार बिदिनो बा उवाल बेफोराव बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो आरो
औ
बेनिफ्राय ओ बेखौ खामना लाखांनायनि उनाव ओ जोङो ओ गोदौबाय थानाय दैयाव बेखौ बे अन नोंथां होननाय बायदि बे ओ माइरंनि गुन्दै बा अनखौ जोङो दै गुदुंआव होनाय जायो बेनिफ्राय जों बेखौ होनाय खोमायाव जोङो सा खारैबो होनाय जायो खारैखौ जोङो बिदिनो ओ थालिर बिफांनिफ्राय जों मोनो बे थालिर बिफाङाखौ जेब्ला सानदुं गोसा समाव जों बेखौ बे था थालिरनि ओ मादा बा थालिर बिफांखौ जोङो सान्दुंआव बिदि फिसा फिसा दाननानै लायो बेनिफ्राय जेब्ला बे खारैया रानो अब्ला जों बेखौ ओ अर बा औ सावो आरो औ बेनिफ्राय बेखौ जोङो न'आव लाना थांनानै मोजाङै मे माबा मोनसे सरग्रा आइजेंआव जों बेखौ मोजाङै सरनानै दोनो
औ
बे सरना दोननाय रोसि बा बे सरनायखौ जोङो खारै मेग बेलेग सिबिनो जायफोर खारै ओंख्रि जानो गोसो जाब्ला जों बेखौ एसे एसे होनानै जोङो जायो आरो बे अनला ओंख्रिखौ बिदिनो ओ दाउ बेदर बा बिदिनो अमा बेदर अमा बेदर गोरान बिदिनो औवा गाजा बायदिसिना अनला फाख्रि
औवा मेवाइ औवा मेवाइ होनो आरो ना औवा मेवाइजों जोङो जोंनि बर' मानसिया औवा मेवाइखौ बांसिन औवा मेवाइजों अनलाजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना
बेनिफ्राय बायदिसिना ओ अनला फाख्रि बिदिनो बायदिसिना ओंख्रिफोर होना माने बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो ओ बेयो जानायाव जोबोर गोथाव ओ बिदिनो बिनि गाबा एसे गुफुरानो बेनि गाबा जुदि जोङो खारै होबा बा जों ओ गु बेलेग
जारेमरेम जारेमरेम खालार एसे औ गाबा सोलायो जोङो मैथ्रु बिबारजोंबो मै मैथ्रु मैथ्रु थ्रु बिबारजोंबो जों गोथाव मोनदों
औ
जोङो मैथ्रु बिबारजोंबो जानो हायो
औ बेनिफ्राय जों जा औ नोंथां मोनथियो मिथिया
औ
बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना जोंनि बा बर' आइजोफोरा बायदिसिना हाग्राफोराव मोननाय मैगंफोरखौबो जोङो जायो आरो जेरै थास' मानिमुनि बिदिनो दिंखिया बायदिफोरखौबो माने ओ बिदिनो संनानै जायो जायफोरो बेफोरो हाग्रानि मैगंफोरा जों गान जोंनि हा हाथाय बाजाराव मोननायनिख्रुइ बांसिन भिटामिन होफिनो आरो बिदिनो जों बेफोरखौ जाबाय सक्तिबो गोथावसिनबो जायो जोंनि हाथाय बाजाराव मोननाय मैगं फोराथ' दानिया बांसिन हासार बा बिदिनो मुलि बाहायनायनि जउोन
रासायनिक रासायनिक हासारजों बानायनाय जाजोबोसै दानि जुगाव बाहेरनि मैगं बायनायफ्रा
औ बिदिनो ओ जोङो जुदि हाथाइनिफ्राय लाबोनाय मैगंखौ जों खायसे खायसे मैगंफोरखौ दिनै लाबोदों जेरै दिनैनो जायाबा गाबोननो बिदिनो सेवनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदि गोबां औ ओ जों जुदि जोंनि देहा ओ फोरखौ जों जुदि गोख्रों लाखिनो लुुबैदोंब्ला बा जों गोख्रों लाखिनो सान बेखायनो न'आव गायनायनो रायनिक हासार रासायनिक मुलि होआलासेनो जायफोर आबादफोरखौ मावनाय जादों औ बेफोर खौ जुदि जोङो जानो हायोब्ला जोङो जोबोर मोजां मानो होनोब्ला होनब्ला बेफोराव जेरै जेबो बिदिनो मुलि बाहायनाय जाया जायफोरनि थाखाय जों बेफोरखौ जायोब्ला बेमार आजारबो जानो नागिरा आरो नोंथां बिदिनो बे दानिया सबाइ सबायफोरजोंबो अनला बिदिनो दाउ बेदर अमा बेदर अमा बेदर गोरान दाउ बेदर गोरान बायदिसिना बेदरफोरखौ माने बेफोर संना जानायखौ जों नुयो बा जों संना जाबोगासिनो आरो जेबो गोथाव जायो ओमफ्राय ओ सबाइखो माने न'आवबो गायोमोन बा दाबो खायसे खायसेया माने न'आव गायो आरो नाथाय बांसिनानो हाथाय बा बिदिनो गलाफोराव मोननाय सबाय
सबायखौ बांसिन जानाय जायो आरो नङाब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जोङो गाव गाव गावबागाव हायाव बा गाव गावबागावनि न'आव न'आवनो बानायनानै लानो मोननाय जायोमोन आरो
औ
उम
औ औ बिदिनो आरो औ नोंथाङाबो औ नोंथांनिमोननिथिं बिदिनो मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो मा मा बिदिनो ओंख्रिनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना नो हागोन नामा?
हागोन जोङो जोंनिथिं होनना बुङोबा दायो गोबां मैगंबा जोङो दानि जुगाव दै जों हमना ला जोङो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा मा मा मैगं मोनो होनना बुङोबा जोंहा लाइ लाइ लाफा मुला लोगोसे मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा फाथो बेफोरखौ दा बे बेफोर जाबाय दैज्लांनि मैगं फेभ्रेट जोंनि लाइ लाफा मैगं बे मेगंखौ जों मेस सेङाव मोननाय जायो जोङो मेसें बोथोराव बुङोबा जोङो बांसिनै ओ थास' थास' आसिना थास' थास'आथ' गोबां रोखोमनि थास' दङ नङा हबा
औ दां
जोङो थारुनबो होनना बुंगोन थास' आसिना थास'बो होनना बुंगोन लोगोसे दा जों दैज्लां बोथोराव थास'निफ्रायनो थास' हाग्रानि थास'निफ्रायबो जोङो थास' आथिं थास' आथिंखौबो जोङो थास' आथिं खौ जायो लोगोसे बे हाग्रानि थास'निफ्रायनो जोङो थास' फेंखाखौबो दैज्लांआवबो जोङो बे माबायावबो दैज्लांनि माबायावबो जोङो बे थास'निफ्रायनो थास' फेंखाखौबो जायो आरो जोङो देनां माइ हानाय समाव। बेबोथ' गोथावनो जायो दाउ बेदरफोरजों, औ।
बिदिनो जोङो जुदि ओ जों बेफोरो ओ मैगंफोरफोरखो बा बेफोरबायदि जोङो हाग्रानिफ्राय जों जुदि खानानै जानो हायोबा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। नाथाय दानिखो जोङो बां सिनानै बे सोरदि हाग्रानि मैगं खान थांनाय बा बिदिनो न'आव गायनायफोरफोरखौो जों माने नुबांलिया आरो। जोङो बांसिनानो हाथाय बाजाराव जिहेथु मोनखायो नालाय बेनिखायनो जों हाथथाय बाजारावनो मोनगोन दे होननानै आ
जोंनि मानसिफोरा आजिखालि बादुला जालांबाय बा बादुलि जालांबाय।
औ औ
जोंनि गोदोनि मानसिफोरा जोङो बारियाव हाबबानो मैगं मोनबोयोमोन। जोंनि न'नि बारियाव गिदिंबानो मैगङा बोथिसे मैगङा ओरैनो ओंखारबोखायोमोन। हमना ला दिंखिया, दिंखिया नों बारियाव गिदिंना थांबानो दिंखिया मैगङा ओरैनो बोथिसे फैखायोमोन जोङा।
औ
दानि जुगावथ' नोङो दिंखियाखौबो बायना जानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ।
जोङो सोब मैगं दानि जुगाव नोङो हाग्रानि थास' न'आवनो दङ हाग्रानि बारियावनो जुदि थास' मोनो जोङो बे थास'खौनो जोङो टाउननिफ्राय जो बायना लाबोनो गोनां जायोबा हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै जाफैनो जाफैयोसै आरो दानि जुगाव
औ
नङाबाथ' जोंनि मानसिफोरा दानि जुगाव एसे खस्थ' खालामबानो मैगंखौ बायनाबा ओ जों हाग्रायाव हाबनानै बा एसे खदाल दांनानै जावबानो जोङो मैगं बोथिसेखौ मोनजानो हानाय जायोमोन आरो गोदोनि
औ नोंथां। ओ जोंना टाइमा जोंनि समाबो सफैबाय बेबायदिनो नोंथां आंनो बे खम समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा मिथिहोनो हाबाय निस्सय आंबो नोंथांनो गोबां बाथ्रा मोनथिनो हाबाय बेबायदिनो इयुन समाव नोंथांनिफ्राय गुबुन टपिकनि सायाव गोबां बाथ्रा मोनथिबावगोन मोनथिबावनो मोनगोन होननानै आसा गोजोनथों नोंथां। उम